खथं
हेलौ
औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौबो जासि हरग्रोनाय जाबाय।
औ रोंथामनि नोंथांनिसिमबो हामलायनाय थाबाय।
नोंथांजों आङो बेराय बेरायनायनि जगा दावबायनायनि बागै रायलायनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथाङा आंनो?
औ नोंगौ नोंथां राय्लाय जागोन दे।
दे होमबा जों गुबै बाथ्रायाव फैनोसै नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथाङा मा? मा जायगायाव दावबायनो मोनखो
औ औ
औ आङो बिदिनो बारा जायगा दावबायनो मोनाखै जोंनि खाथि खाला याव थानाय जागाफोरावनो दावबायनो मोनबाय आरो औ जेरै सकि हाजो दारागाव ओ भैरब कुन्द' बगामाति बेफोरबायदि जायगायावहाय आं माने दावबायनो मोनबाय आरो दावबायफेरबाय आरो आं थांफेरबाय बेफोराव आरो आरो बेफोर जाय औ आरो बेफोर जायगायाव अ बुंला नोथां आङो बेफोर जायगायाव थांनानै अ ओं गोबां माने गोबां बिदिनो नुन नुबोनो मोनदों गोबां
ओ जायगा नुदों जेरै आ बे। सखि हाजोआ जोंना माने बिदिनो हाजो-हाजो गेजेर आरो। हाजो जोंनो जेरै बिफां-लाइफां। बिफां-लाइफां दङो आरो। बिदिनो अन्थाइ दङ अन्थाइनि गेजेरजों जोंना माने। दै बोखहैलांनाय बेफोर ओ हाजोनि गेजेरजों दै। बोहैबोनाय बेफोरबायदिखौ आं माने नुनो मोनदों आरो बेयाव। आरो ओ बे जाय ओ बेयाव आरो जोंना मोनसे मन्दिरबो दङ बेयाव। अ जेरै ओ। ओ हनुमाननि मन्दिर दङ आरो बेयाव गोजौआव। बे हाजो सायाव। हाजो सायावहाय बिदि मन्दिर दङ बेयावबो माने थांनो मोनदों आरो। बेयाव थांनानै बे जायगायाव थांनानै जोङो। जोबोद गोजोन मोनो आरो गोसोफोरखौ माने बिराद। गोजोननाय मोनो। ओ जोङो दसे समनि माबा मोनसे दुखु दाहा जादोंमोनलै। बा टेनसन जादोंब्लाबो जोङो बे जायगायाव दावबायहैयोब्ला जोङो। बे दसेनि थाखाय जोङो बेफोर। ओ साननाय-हनाय बा दुखु जानाय बेफोरखौ जोङो बावगारलाङो आरो बावगारहोयो। बेनिखायनो आ। बेनिखायनो जों माने बेफोरबायदि जायगायाव थांब्लाथाय। मिथिंगायारि बारहावा जों। ओ गोरोबनानै थानानै जों माने। ओ जोबोर गोजोन मोनो गोसोखौ माने रंजानाय मोनो, खुसि मोनो आरो जोङो।
बेफोर बायदिनो आरो। ओम आरो जोङो बेयाव ओ बैग्रि। बिफांबो नुनो मोनो। बैग्रि-बैग्रिनि बिफांफोरबो दं दङो आरो बेयाव। आरो जिराय सालिबो। दङ' बिदिनो। माने बिराद मोजां-मोजां नुयो आरो बे। बेफोरबायदि जायगायाव थांब्लाथ' जों मोजां मोनो।
आरो मा-मा जिब-जुनारफोर नुनो मोनदों नोंथाङा?
बेयावथ'। बेफोरबायदि जुनारफोरखौ नुनो मोनाखै आङो। औ खोनानो ओ।
माने नुफेराखै आरो आं बे-बे जायगायाव थांनायावहाय बेफोरबायदि नुफेराखै मालाबा। बिदिनो ओ मालाबा-मालाबा बेफोरबाय बे सकि हाजोनि लामा। लामाजों बिदिनो मैदेर ओंखारो आरो मालाबा-मालाबा मैदेरबो फैनाय जायोनो।
अ-अ!
औ मैदेरबो थायो बे हाग्रायाव। ओ बेखौनो नुदो-बेखौनो नुदों आरो खोनादों आरो आङो।
अ!
आरो जोङो बे दैयावहाय बे सकि हाजोनि दैयावहाय ओ। खांख्राइ ना बायदिसिना बेफोरखौ नुयो आरो। खांख्राइफोरखौ नुयो, नाफोरखौ नुयो आरो जोङो।।
औ बिदिनो नोंथाङाबो बहाबाफोर थांनानै। ओ बिदिनो नुफेरबाय नामा? माबा जिब-जुनारफोर नुनो मोनदों नामा बहाबाफोर दावबायनो थानायाव?
औ नोंथाङा आङो बिबदिनो मानास साग्रामा आरो दारागाव सुति बेफोरावनो थांदों आंबो बेफोराव थांनानै हाग्रानि मोख्रा आरो मै, दावराय मैदेर बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो हाग्रानि अमा बेफोरबायदिखौ जिरि जिरि बोहैनाय दैमा बेयैय ना बायदि फोरखौ
औ
आरो नोंथाङा बिदिनो मा मा जायगायावहाय थांफेरखो? बे मानास हाग्रामानि अनगायैबो माबाफोर गुबुन गुबुन जायगायाव थांफेरदों नामा?
मैना फुख्रियाव थांनो मोनदों मैना फुख्रियावहाय मन्दिर दङ मोनसे। बेहाय मन्दिराव फुख्रि दं मोनसे। बेखौनो जोङो फुजिनो थाङो आरो बेहाय जागाया गोजौ बिफां-लइबा बिफां-लाइफांजों बुंफबनाय आरो भैरबकुन्द'आव थांनो मोनदोंमोन बेहायबो दालां मोनसे दङ आरो बोहैलांनाय दैमा साय स्राय
औ
मन्दिरबो दं बेहाय
औ
नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आंबो बिदिनो भैरबकुन्दआव थांफेरबाय आरो बे जायगायाव आरो जोबोद। मोनदों बिदिनो हाजो दङ बे हाव बेयावबो माने हाजो दङ। आरो बे हाजोनि गेजेरजोंनो दै बोहैलाङो सेफ्स द आरो गेजेरजों सेरजोंहाय माने बिदिनो दै बोहैलाङो अन्थाइ आयङ आरो दालांबो दङ आरो बेयाव बेयाव दालांबो दङ।
आरो जों बे जायगायाव बयबो माने बिदिनो लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो ओ सो जोंल' नङा जोंनि ह जोंनि हारिनि मानसियाल' नङा बेयाव गुबुन गुबुन हारिनि मानसि फैयो। बे ओ जेराव। जोङो बयखौबो लोगो मोनो बयखौबो नुयो आरो जोङो। बिदिनो सोरबाफोर स्कुल कलेजनिफ्रायबो लावखार ओंखाम जानो थाङो आरो आरो सोरबा फेमिलि फेमिलिबो थाङो न'खर न'खरैनो माने बयबो लावखार ओंखाम जानो थाङो। आरो सोरबा सोरबा लोगो ओ लोगोफोरजों थांनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो। ओ-थांनाय जायो लावखार ओंखाम जानो बे जायगायावहाय।
औ थारैनो।
आरो बे जायगायाव जोङो नुनो मोनदों ओ बर' आइजोफोरा बिदिनो ओ। नारें खमला बायदिसिना फिथाइ सामथाइ जाग्रा मुवाखौ फानो आरो बे बे लामा सेराव।
औ औ थारै।
औ बेयावहाय आरो मन्दिरबो दङ। बे एसे माने साइदावहाय माने मन्दिरबो दङ बेयाव बेयावबो थांनो मोनदों आरो बे जायगानि ओ-बे जायगाया जोबोर समायना। गोजोन आरो बे ओ-दै ओं बे दैनि सेर बे दैनि सेराव जोङो बिदिनो लावखार ओंखाम जानानै जों। जोबोर गोजोननाय मोनो जोबोर रंजायो। खुसि जायो आरो जोङो। बिदिनो ज' ज'यै थांनानै बयबो आरो जोङो दावबाय ओ- दावबायनो थाङोब्लाथाय जोङो ओ- दावबायनो थाङोब्लाथाय जों बिदिनो मानसि बिसोरनि हारिनि थानाय जानाय गाननाय जोमनाय जेखौबो नुयो नुनो मोनो आरो जोङो आरो बिसोरो ओ गुबुन हारिनि ओ- बिदिनो गुबुन हारिनि मानसिफोरखौ जेब्ला थाङो बेयाव बेरायनो थाङो अब्ला माने बिसोरो जोबोर मोजाङैनो। रायदावो आरो बेफोरखौ जोङो नुनो मोनदों।
औ थारैनो।
औ। नोंथाङाबो मालाबाफोर बिदिनो ओ-दावबायनो थांनानै लावखार लावखार ओंखाम जाफेरबाय नामा?
औ जाफ्लेबाय।
औ। नोंथाङा बिदि दावबायनो थांनायाव ओ-बांसिनैनो माने बिदि बाइक स्कुटिसिम थांनाय जायो। बा बासफोरजों थाङोना ना कारफोरजों थांनाय जायो?
आंङो बांसिनैनो बास एबा बिदि कारफोरजों फेमिलिबो थांनो मोनदों मायावबा मबा ओमफ्राय माबावबा बासफोरजों थांनाय जायो आरो बिदि हारसिङै स्कुटि बाइक बेफोरजों थांनाय बारा जायाखै।
औ औ नोंथाङा ओ-दावबायनो थाङोब्लाथाय लोगोफोरजों बांसिन थाङोना ना न'खरनि? ओ-न'खरनिफोरजों बांसिन थाङो?
आङो गोदोहाय बांसिनानो न'खरनिजों थाङोमोन ओमफ्राय फरायसालिनिफ्राय लांबा फरायसालिनिफ्राय थाङोमोन। ओमफ्रायो दा लोगोफोरजों बांसिन थांनाय जायो आरोखि।
औ औ बिदिब्ला नोंथाङा औ बिदि नोंथाङा लोगोफोरजों थांनानै बांसिन मोजां मोनोना बिदिनो न'खरनिफोरजों- थांनानै ओ-बांसिन रंजानाय मोनो?
आङो न'खरनिफोरजों थांनानै बांसिनै मोजां मोनो आरो।
औ बेयो बा नोंथाङा बिदिनो ओ ओगोदान बोसोरफोरावहाय ओ न'खरनिफोरजों थां थांनाय जायो ना लोगोफोरजों थांनाय जायो? दावबायनो नोंथाङा?
बिदिनो न'खर एबा लोगोजोंबो जेखि जाया थांनाय जायो आरोखि। बांसिनानो न'खरनिफाय थांनाय जायो। नोंथां होनोमबा जोंना समाबो जानानै फैबाय। नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोन्थियैखौ मोनथिनो मोननानै आङो नोंथांजों रायज्लायनो मोनना सावरायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय।
औ नोंथाङासो गोजोननाय थाबाय।
दे होम्बा नोंथां।
औ दे।